हेल' नोंथां। अ मा खालामदों नोंथां।
नै दङ ओरैनो।
अ औ ओ मा खबरा मोजां ना नोंथां।
औ खबराथ' मोजाङै दङ दामानि।
औ औ। ओ नोंथां। औ आंनाबो बिदिनो मोजाङो मोजांथ' दासान्दै
औ
औ नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां औ औ बे दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो गोजान गोजान जायगायाव दावबायो सुबुंफ्रा दावबायनो मोजां मोनो बेबायदिनो नोंथाङाबो दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ दावबायनायाथ' जोंनि मोनसे गियाननि आयदा होननानै बुंनांगोन दावायोब्ला जोङो गोबां गियान मोननो हायो नुयैखौ नुनानै आरो गावनो नायनानै बुजिनानै जोङो मिथियैखौ फिनो हायो। आरो खुगाजों खोनानाय खोनानायनिफ्राय जोङो गावनो नायोब्ला बा दावबायनानै दावबायनानै जे जायगाखौ नोङो जि जायगानि बागैनो खोनाबाय थादों बेखौ गावनो थांनानै नायोब्ला बा दावबायहैयोब्ला जोङो गोबां मिथिनो मोनो मिथियै बाथ्राफोरखौ आरो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो दाबसे जायगायाव जानाय जि माने थासारि बा बे जायगानि मानसिफ्रा माबायदि थायो माबायदि जायो बिसिनि हारिमुवा माबायदि बिसनि नि रावा माबायदि बेफोर गासै गियानखौ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों मोननो हायो दा बेनिखायनो दावबायनाया मोनसे गियाननि आयदा होननानै बुंनांगोन।
नोंगौ।
जोङो दावबायोब्ला जोङो माखासे बिथिङाव जोङो एसे सांग्रांबो जानो नांगौ। बबेबा मोनसे जायगायाव नोङो दावबायनो थांखि लादोंब्ला। बै जायगानि सोमोन्दै नोङो गिबि बेयावनो मिथिनो नांगोन। आरो बै जायगानि मानसिफ्रा माबायदि आरो बै जायगानि मानसिफ्रा मा राव रायलायो बे रावखौबो जोङो एसे रोंनानै बै जायगायाव दावबायहैयोब्ला। जोङो बांसिनै बे जायगानि मानसिफोरजों रायजलायनो हागोन बा बे जायगायावहाय जों मोजां मोजाङै दावबायनो हागोन। आरो दावबायनायाव थाङोब्ला जोङो माखासे बिथिङाव सांग्रां जानांगोन सोरबाबा जोंनि जि रां बेफोरखौबो खावनो हागो बा जोंनि बेग सोरबा लानो खारनो हागौ। दा बेफोर बिथिंनिफ्राय जोङो दावबायनाय समाव बा ट्रेनजों थांनाय समाव बा बबेबा जायगायाव मानसिफोरनिफ्राय जोङो बेफोरबायदि फिसा फिसा बिथिङाव जोङो सांग्रां जानांगौ होननानै आं सानो।
नंगौ नंगौ।
नोंथाङा मा होननानै सानो?
औ नो ओ नोंगौ आंबो बेबायदिनो ओ दावबायनाय होनोब्लाथ' जों मिथिखायो दावबानायै जोङो मा सु सुबुं सुबुंफोरा जोङो मोजां मोनो। नङा होमबा? उम बेबायदिनो दावबायनाय समाव जोङो गोबां जेंना फोरबो ओ नुजानो हागौ ओम जेरै जोङो गारिफोरजों थाङोब बा लामा सामाफोराव गोबां ओ सिनाय मोननाय सुबुंफोर लोगो मोननो हागौ ओ आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो ओ बे सु सुबुंफोरानो मा आथिखालाव गोबां ओ बेबायदिनो ओ गारि मथर मोजों थांनानै गोबां एक्सिडेन्टबो जाहैनाय नुनो मोन्दों। एक्सिडेन्ट जानानै गोबां गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमानांनायबो जों नुनो मोनदों ओ बेबायदिनो जोङो ओ दावबायनाय समाव जोङो एसे गावखौनो सांग्राङै थांनाया मोजां होननानै आं सानो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जाहाथ नाथाय जेबो लामा सामाफोराव ओ लामा सामाफोराव जेबो मा एक्सिडेन्टफोर जेबो जाहैयालासिनो मोजाङै मोजां ओ थांनानै ओ जाय जायगासिम जों नों जों दावबायनो लागोन बेसिम मोजाङै मोजां सहै - सहै सहैथों होननानै ओ बेबायदिनो मोजां सांग्रां जानानै थांनाया मोजां होननानै आं सानो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोङो ओ गु गोजान गोजान जायगायाव जों आथिखाल आथिखालनि सुबुंफ्राथ' गोजान गोजान जायगायाव दावबायो नङा होमबा नोंथां? ओ बेबायदिनो औ बेबायदिनो दावबाय समाव जोङो गोबां बेबायदिनो नोंथाङा दानि बावैसो होनलांनाय बायदिनो मा गोबां रांबो खावनायखौ जोङो नुनो मोनदोंसै। ओ आथिखालाव गोबां सु सुबुंफोरा बेबाय बिदिनो सिखाव - सिखाव डाकेटफोर थायो नालाय नोंथां। ओ बेबायदिनो ओ बिसोरो मा ओ बेबायदिनो ओ गोदान सुबुंफोर दावबायनो थांनाय नुयोब्ला ओ नुयोब्ला मा मा खा मो लामाफोराव बेबायदिनो ओ आवथेलाबायनानैबो जों रां दाबि खालामनायखौ जों नुनो मोनदोंसै। बेबायदिनो जोङो दावबायनायाव ओ बिदि ओ जायालाबासिनो जोङो मोजाङै मोजां गावखौनो सांग्रां ओ दावबायनो थां उम बा दा- दावबाय दावबायनो दावबायहैनो जो ओ दावबायहैनांगौ होननानै आं सानो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोङो ओ आथि खालनि सुबुंफोरा गोबां गोजान गोजान जायगायाव दावबायो। बेबायदिनो गोदो गोदायथ' ओ मा ओ गोजान गोजान जायगायाव गोदो सु बुंफोरा दावबायनो हायामोन नालाय नोंथां। उहुम बेेबायदिनो आथि आथिखालाव गोबां सुबुंफोराबो सोलोंथाइ गोनां जाजोब्बाय बेखायनो आथिखालाव जों सिनाय मोनोनि जायगायावबो मा ओ मबाइलफोराव जोङो मा बेबायदिनो ओ बेबायदिनो जों लकेसन नायै नायै जों मा ओ थांनो हायो आरो नोंथां। दावबायनो हायो। बेबायदिनो लकेसन नायनानै जोङो सिनाय मोनै जायगाखौबो जोङो सिनाय मोनै जायगायावबो जोङो थांनो हायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जोङो ओ दाव-दावबायनाय होनोब्लाथ' गासैबो सुबुङानो मोजां मोनो बेबायदिनो गोजान गोजान जायगायाव जोङो दावबाय हैयो आरो नोंथां बेबायदिनो उम, नोंथाङाबो बहाबाफोर दावबायफेरबाय नामा नोंथां?
औ आङो इसेबां गोजान गोजानाव दावबायाखै थेवबो, माखासे जायगा नायबाय। जेरै शिबसागर ओमफ्राय बिदिनो ओ डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोन बेफोरखौ नायनाय जाबाय ओमफ्राय बेनि अनगायै खामाय खिया मन्दिर, बालाजि टेम्पोल ओमफ्राय उमानन्द ओमफ्राय साइन्स मिउजियाम बेफोरबायायदियाव बेफोरबायदिखौ नायैनाय जाबाय आरो। दा बेफोरखौ माने नायनायनि जाहोनानो जाहैबाय जि जि गियानखौ जोङो माने फरायसालिनि थाखो ख'थानि जि बिजाब बे बिजाबाव जि गियानखौ जों मोननो हाया बेबायदि गियानखौ जोङो बैबायदि जायगायाव थांनानै जोङो बे गियानखौ लानो हायो जेरै शिबसागरा आसामनि जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां बेवहाय दावबायफैयोब्ला जोङो सिगांनि राजाफोरनि आहम राजाफोरनि जेसेबां बायखोन्दा बा जारिमिनफोर दङ बेखौ जों मि थिनो हायो थिग बेबायदिनो डिमापुर बा नागालेण्डआव थानाय बे कसारि राजाफोरनि बायखोदा नेरसोन बेफोरखौबो जोङो खोमाजों जों खोनाबाय थायो। बेफोरखौ खोमाजों खोनानायखौ जोङो थांनानै नायहैयोब्ला साबसिन बुजिनो हायो बेबायदि, दा दावबायनि गेजेरजों बेफोरखौ जोङो नायहै ब्ला जोंनि गियाना बाङो आरो जोङो ओ गुसुखुथु मोननाय गोसो खौ गोजोन होनो हायो बा खुसियै लाखिनो हायो बेनिखायनो दावबायनाया गोनांथार जि जायगायावनो थाङा मानो बे जायगायाव थाङोब्ला नोङो माबा मोनसे मिथिनो बुजिनो बा गियान मोननो थाखाय थाङोब्ला मोजां जायो ओरैनो दावबायनो थांनायनि नामै ओरैनो सा साज्रां गोसो लानानै थाङोब्ला माने मुलाम्फाया एसे खम जायो सानो आङो बिनिखायनो बबेबा मोनसे जायगायाव दाव दावबायनो दावबायनो थाङोब्ला बा थांगोनब्ला बे जायगायाव मानो थाखाय नों थांगोन बेखौ गावनो गाव माने ए एसे थियारि जानानै थानाया गाहाम जाहाथे बे जायगायाव थांनानै नोङो मा माखासे गियान मोननो हायो बा गियान बुथुमनो हायो बा माखासे बै जायगायाव नायनानै नोङो गियान बुथुमनानै गावखौ एसे गुनि खाला गुनि गियानि खालामनो हायो। बेबायदि आं सानो आरो ओमफ्राय दा दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां बिथिङावनो सांग्रां जानांगौ जेनेबा हमनानै ला जोंनि बिथिङावबो बा जोंनि जायगायावबो सोरबा गुबुन जायगानि मानसिफ्रा दावबायफैबाय आरो। बे दावबायारिफोरखौ जोङो माब्रैहाय जोङो माने सिबिगोन बा माबा बेहाय जों बिसोर थानाय होगोन बा माब्रै जोङो बिसोरखौ दैदेनगोन दा नोंथाङा बेबायदि आलासि सिबिनायनि बेलायाव बा गुबुन दावबायारिफोरखौ जोङो माबोरै जोथोन लानांगौ बेनि बागै बुंगोन नामा?
औ नंगौ ओ जोंनि बे ओनसोल बेबायदिनो ओ दावबाय गोबां गोबां गोजान गोजान सुबुंफोरा मा दावबायनो फैयो नङा होमबा नोंथां ओ जोंनि जायगायावबो दङ बेबायदिनो खा खाथियाव दाव दावबायनो फैयो जेरै जोंनि खाथियाव जायगा दङ मा मा होनो बेबायदिनो सुकि हाजो औ बे बायनो स खि हाजोआव जोङो गोबां सुबुंफोर गोजान गोजाननिफ्राय दावबायफैनाय नुनो मोनो बेबायदिनो ओ गासै गोबां गोजान गोजाननिफ्राय फरायसाफोरबो जोङो दावबायफैनाय जोङो नुनो मोनदों नोंथां ओ बेेबायदिनो जोंनि दावबायफैनायाव ओ गोजान गोजान सुबुंफोर दावबायफैनायाव जोङो सानो जे जोङो ओ बेबायदिनो जोङो सिनायै सुबुंफोराबो जोंनि बा खाथिनि सुबुंफोर सुबुंफोरा सिनायै सुबुंफोरखौबो जों खाथिनि सुबुंफोरखौ मा ओ हेफाजाब होनो हायो। जाहाथे बिसोरो जायगाफोर औ ओ गोबां गोजान गोजान सुबुंफोरनि ओ सुबुंफोरफोरा फैनायाव गोबां उम सिनायस्लाबानो नोंथां मिथिस्लाबा बे फोरखौ जोङो खोन्थानानै होनो हेफाजाब खालामनो हायो आरो नोंथां। औ औ बेबायदिनो जोङो गोबां सुबुं जों दावबायफैनाय नुनो मोनो दावबायनानैबो मा जोंनि गोसोखौ मा गोजोननाय लानो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो सिनाय नु ओ सिनायै जायगाखौबो जोंनाय सिनायनो हायो देबायाय दावबायनाय होनोब्ला जोंनि ओ ओ दाव दावबायनानै जोङो गासैबो सुबुङानो मोजां मोनखायो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बा मा दा गोबां गोजान गोजाननि सुबुंफोर दावबायफैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो दावबायनायजों लोगोसे जोङो मा लावखार ओखार जामानायबो जों नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलावनो बेबायदिनो दावबायनायजों लोगो जोंङो गोबां सुबुंफोरानो लावखार ओंखाम जाफैयो ओंखाम जाफैनायजों लोगोसे बेबायदिनो बोसोराव ओ बेबायदिनो ओ बे ओ ओ जानुवारि समावथ' जोङो गोबां सुबुंफोरानो दावबायो नङा होमबा नोंथां गोदान बोसोर हिसाबै जों गोबां सुबुङानो दावबायो बेबायदिनो जोंनि ओनसोल लावबो मा सखि सखि सुखि हाजोआव गोबां सुबुंफोरा दावबायनानै लावखार ओंखाम जाफैनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि दावबायनाय जागा दङ नामा नोंथां
जोंनि जायगायावहाय दावबायनाय जायगा होननानै बुङोब्ला मुंदांखा भैरबखुन्द' पिकनिक जाग्रा थावनि बेखौ बुंनांगोन दा बे जायगाया गोबां मानसिफ्रानो बेयाव पिकनिक जानो थाङो बा दसे बेरायग्लांनो थाङो बा गाव माने गोसोखौ बोरैबा मोनोब्ला बेयाव गोसो गोजोनलाय होनोबा बेरायनाय फावैनो बेवहाय लोगोफोरजों लोगो हमनानै रायज्लायहैयो बा मोनसे बियो रंजानाय सोलिब बालोगो माने गावनि गोसोखौ ओ माने रेजें खालामनायनि थावनि होननानै बुंनांगोन दा बे जायगायावहाय आसामनि गुब- गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायनो बे भैरबखुनदोआवहाय लावखार ओंखाम जानोबो फैयो। बा खायफाया ओरैनो बे भैरब खोन्दोनि समायाना महरखौ नायनानै गोजोन लानो थाखाय बेयाव बेरायग्लाङो। फैयो। थारैनो बे जायगाया मुंदां खानानै
औ औ नोंथां नोंथां जोंना समाबोथ' जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां? औ बिदिब्ला जो रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नामा नोंथां औ दे।